आं खोनादों ना औ औ बिदिब्ला नोंथाङा माबोरैहाय दङ?
मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। औ नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ हागोन औ बिदिब्ला जोंनि बर' हारियाव बर' हारिनि गोबां आइजोफोरानो जोंना दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुङो एबा गावनि जिउखौहाय एबा न'खरखौहाय सालायनायाव मोनसे बेजोंनो दाउ अमा फिसिनानैनो रां खामायनायजों लोगोसे न'खरखौ मदद होनो हायो।
औ
औ आओ बिदिनो जोंना गोबां बर' आइजोफोराहाय दानि मुगायाव दाउ अमा ब खौ फिसिनायजों लोगोसे गोबां मुलाम्फा जायो।
औ
जेरैहाय जोंहा गोदोनि दाउ फिसा दाउ अमा फिसिनाय आरो दाउ अमा दानि दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो जोबोर सोलायनायखौ नुनो मोनो।
औ
जेरैहाय जोंहा गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनखौ नुयोमोनदि जोङो अमा फिसिनायनि बेलायावबो जोङो मासेल' अमा फिसिनानैहाय एबा माबा बुरजा फिसियोब्लाबो जोंहा मानै फिनानैहाय ओ बेखौहाय न'नि गुन्दै एबा दाना बिदिनो दानाथ' होआमोन जोंना न'नि गुन्दै एबा थास' नङाब्लाबो जोंङ ओंखाम खालाय
औ
जौ संनायनि अफ्लै बेफोरखौ होनानैनो जोंहा अमाखौ फेदेरोमोन बेनि नाव जोंहा गोबां सम लायोमोन बिदिनो से से बोसोर एबा बेनि बांसिन लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना दानि मुगायावहाय अमा फिसिनाय होनोब्लाथाय गोबां दाना होनानै एबा गोबां भेक्सिन बायदिसिना ना मुुलि सुुलि होनानै जोंहा भिटामिन होनानै द' दान एबा स्नि दानावनो जोंना दाना अमाखौ फाननो हानाय खालामो।
औ
औ बिनि उनावहाय जोंहा थाबैनो फाननानैहाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोन। बिदिनो जोंना बर' आइजोफोराहाय ओ गोबां बेफोरनि अनगायैबो गोबां जोंना दाउ बायदिखौ फिसिनो लायो। बेनि जाउनावबो जोंहा गाव गोबां मुलाम्फा जायो बे मुलाम्फा जाह जानायनि जानानैनो जोंहा दानि मुगायाव गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हम्बाइ ओ बि औ न'खर जौगानायजों लोगोसे गावनि ओ गोबां मुवा बेसादखौबो गावनो बायनानै लानो हानाय जाबाय नाथाय जोंनाहाय गोदो औ अ बिबदिनो जोंहा गोदोहाय ओ बिदिखौ जोङो बारा नुनो मोनामोन। दानिया अमा फिसिनाय होनोब्लाबो जोंनाहाय गोबां अमाखौ फिसिनाय ओ फिसियो आरो जोंहा अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोंहा हांसो दाउ बिदिनो फिसिनायखौ जोङो नुनो दाउ फिसिनायनि बेलायावबो जोंहा गोदोहाय ओ गोदोनि आइजोफोराहाय जोंना मासे मानै बिदि ओ दाउखौ लानानैहाय फिसियोमोन नाथाय जोंहा ओ दानि मुग बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर फाराम बानायनानै जोङो दाउखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ
जेहाय जोंहा दानि मुगायाव दाउ फिसिनाय होनोब्लाबो जोङो गोबां रां खरसा जाया जाहा जेरै ओ जोंहा सोरखारनिफ्रायनो ओ बेफोरनि स्किमखौ मोनबो हायो बेफोरखौ जोंना लाबोनानै मावनांगौल'सो।
औ
औ ओ जेरैहाय जोंहा जेरैहाय जोंहा बेफोर दाउखौ ओ लाबोनानैहाय ओ फिसिनानै गिदिर खालामना गोबां राङाव ओ फाननाय फाननानै जोंहा खम रांखौ ओ सुख'फिनबानो एबा हरफिनबानो जायो। ओ बेफोर दाउखौहाय जोंहा लाबोनानैहाय लाबोनानैहाय ओ बिदिनो से दान एबा नै दानावनो गोबां गिदिर खालामनानैहाय फाननो हायो नाथाय जोंहा गोदोनि दिनाव बिदिखौ नुवामोन ओ दानि दिनाव जोङो गोबां दाना भेक्सिन बायदिसिना मुलिखौ होनानै जोङो दाउखौ ओ थाबैनो देर-देरहोनानै उम होनानै फाननो हायो। ओ बेनि जाउनावनो जोङो ओ गोबां ओ दानि मुगायावबो बेफोरनि बेदर फोरखौ जानानैहाय जोंनि देहायाव गोबां ओ बेराम आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जों बेफोर मुलिखौहाय थोंजोङै मोनजायाबाबो जोङो दाउनि बेदरखौ जानानै हाय बेफोर जोंनि ओ दाउनि बेदरनि जोहै जोंनि मोदोमाव हाबलाङो बेनि जाउनाव जोङो जोंनि देहाया एसेबाबो ओ लोरबां जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंहा गोदोनि ओ जोंहा जेरै न'आव दाउ फिसियोमोन बेदि फिसिनाय दाउखौ जोंहा जायो ब्ला जोंनि देहायावहाय जेबो जानो हाया होननानै जोङो मिथिना मो बिदिनो नोंथाङाबो दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सुंद'यै साव ओ आंनो फोरमायबा आं ओ मोजां मोनगौमोन नोंथां एबा ओ खोनासंनानै ओ सोलोंनो हागौमोन नोंथांनिफ्राय। ओ दाउ अमा फिसिनायखौथ' जोङो न'खर न'खर बयनिबो न'खर न'खराव ओरैनो जोङो जानो थाखाय फिनायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां ब्ला
बा बायदिसिना खामानि दामानि मावनाय बेबायदियाव जानो थाखायबो जोङो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव जोङो दाउ अमा हांसो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना। लोगोसेनो बेबायदिनो अ जोङो
दाउफोरा एसे बारा जायोब्ला जों बेफोरखौ फाननानै औ नांगौ रोखोमनि दा बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो। बेनिफ्राय जों फाराम हिसाबै बानायगोन होनो बेखौ माने
जों गामि ओनसोलाव खमखौनो नुनो मोनदों आरो ना जोंनि ओनसोलाव खैजा जोंनि ओनसोलाव खम आरो बेनिफ्राय बेराव फारामाव माने ल केल लकेलनिबो थायो बयलारनि थायो।
बेेलेगा खायसेया दावदैखो दावदैनि खौ माने फिसा होननानै फिसायावबो खालामनानै ओ फालांगिबो खालामो आरो ना दाउनिजों फिसानिबो खालामो।
खायसे गेदेरनि खाला खालामो खायसे फिसानि खालामो बेबायदि बेनिफ्राय ओ बेबायदि मेचिनाव होनानै दाउदैखौ मेसिनाव होनानै फिसा गबाय होनाय दाउफोरखौ माने बिराद मोजाङै जोथो लानांगौ जायो आरो बे-बेसोरनो माने दानायाबो फिसा दाउ फिसानिया बेलेग जायो। देरनायाव बेलेग जायो भेक्सिनाबो बेलेक बेलेक थायो जोङो बेफोरो गासि सैखौबो रोङोब्लासो माने बेफोरनि
मोनि मा भेक्सिन मा समाव मा भेक्सिन होनांगौ देरबा मा होनांगौ साइखनाव फिसायाव मा होनांगौ बेफोरखौ जोङो मिन्थियोब्लाखौ जोङो मोजाङै माबाखौ फारामखौ खालामनो हागोन आरो औ जों जाय एबा फालांगिया जौगानो हागोन नङाब्ला जोङो बेफोरखौ मोजाङै मिथियाब्ला जोङो मा जायो बा फुनाय समाव बे गोरलै-गोरलैखौ लाबोबाथाय भेकसिन होनांगौ मा समाव भेकसिन होनांगौ बेखौ मिथियाब्ला मा दारा होनांगौ बेखौ मिथियाब्ला जोङो मा जायो दाउफ्रा माने थैजोबलाङो आरो। औ नंगौ अब्ला जोंनिया मा जायो खहा जालाङो बेनिफ्राय जोङो फारामखौ होनो नानै फारामखौ जौगाहोनो हाया जायो आरोना औ नंगौ बेनिखायनो जोङो दाउ फाराम खालामनायनि सिगां एबा दाउ फिसिनायनि सिगाङाव जोङो बेफोरनि रोंगथि लाग्रो नांगौ आरो औ मिथिनानै लाग्रो नांगौ। नंगौ औ अब्लासो जोङो माने मोजां
खालामनो हागोन आरो मोजां फाराम खालामनो हागोन। बेबायदिनो अमायाबो बेबायदिनो आरोना अमायाबो बेबायदिनो बेराम फैयो। बेराम बिसिनियाबो बेराम जायो भाइरास फैयो बेबायदिनो। आरो बे समाव जोङो माबायदि जोथोन लानो
जोथोन लानांगोन मा भेकसिन होनांगोन बेखौ जोङो गासैखौबो मिथिब्लासो सो जोङो मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हागोन। आरो मोजाङै फोथांना लाखिनो हायोब्लासो जोङो औ फानहर-फानहरनानै जोङो रां खौ खामायनो हागोन आरो औ नंगौ नोंथां। थारैनो औ औ बिदिनो बिदिनो जोंना मोसौ फिसिनाय होनोब्लाबो जोंनि बर' समाजाव दा गोबां मोसौ फिसियो जेरैहाय जोंहा जारसि मोसौ फिसियो बेखौ-बेखौ फिसिनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां सानसेयावनो गोबां गाइखेर मोनो।
औ
औ औ बिदिनो जोंहा ओ बे गाइखेरखौहाय गोबां ओ बेसेनाव फाननो हायो।
औ
औ फाननो हानायजों लोगोसे जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो।
औ
औ बे मुलाम औ औ नंगौ नोंथां। औ गासिनोबो फाहाम खालामनो हायो औ नंगौ खालामबासो जोंङो बे मानो होनबा जों आरो बे दाना आदार बायदिसिना बायनानै बोरमाया मा जायो मा बिफां गायनानै नङाबा माबा मोनसे गायनानै। बिदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु जोंनि ओ ओनसोलाव जोङो धोरोमारि औ-औ नंगौ नोंथां।
उम
ओ बिदिनो जोंना बोरमानि फार्म खालामबाबो गोबांहाय लाब जायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बोरमायाहाय बारा ओ बाय बायनाय दानाफोरखौ जाया एबा जोंनो बोरमाफोरखौ बारा बिदि होनांगौ। जाया बेनि थाखाय जो दाना गोनांथि जाया आरोना औ बिफां-लायफां औ बिफां लाइफांनि बिलायखौनो जानानै थांना थायो नङा होनबा? औ-औ
अ
अ ओ बेनि थाखाय जोंहा फानबा उनावहाय गोबां खेबसेनोहाय गोबां रां मोनो। बिनि था-बेनि जाहोनावनो औ। बेनि जाहोनावनो जोंहा ओ गोबां मुलाम्फाखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नों
औ
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाथोंसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ।